हेलौ औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों
औ नोंथांनिया एसे नेटवारकआ प्रब्लेम जादों।
औ
औ खोनादों नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ।
हेलौ
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ।
मा जिरायनानै दं
औ। आं आं नोंथांनियाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय। दि जोंनि मा होनदो दावबायनायनि सायाव आङो एसे सावरायनो लादोंमोन नोंथाङा राजि जागोन ना।
औ अब्ला जोंथ' दावबायनाय होनोब्ला जोङो। बयबो जों मोनथियो नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ।
औ अब्ला जोंनि ओनसोलाव जोङो मा होनदो जोङो माखासे समफोराव जोङो मा होनदों दावबायो नङा होमबा जोंनि ओनसोलनि अनगायै बो जों गुबुन गुबुन ओनसोलाव जोङो दावबायो अब्ला नोंथाङा जोङो दावबायनानै जोंनि गोसोआव जोङो माबायदि मोनदांथि मोनो। नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंथ' दावबायनानै आं मइेनलि आंथ' जोबोद मोजां मोनो।
औ औ नोंथां।
माने मिथिंगायारि ओ बांसिन जायगायाव माने मिथिंगाजों मिथिंगाया जों माने समायना महरखौ नायनानै जोबोर मोजां मोनो माने बबावबा हाजो-हाला दैमा-दैसाफोरबो जों माने थाबाय
औ औ नोंथां। बेफोरनि अनगायैबो
से
ओ गुबुनफोरखौ नायना मोजां नङा नामा मोजां मोना नामा अब्ला नोंथाङा?
आं माने बारा मोजां मोना माने
औ।
गुबुन जायगायाव माने मिथिंगाजों थायोबा माने ओ माने गोजोन मोनो आरो
मोनो औ जेरैहाय गेदेर गेदेर जेरैहाय ओ ओ सोलोंथ' ओ फोरोंथाइ थावनि जेरैहाय गेदेर गेदेर जोंनि ओ जेरैहाय ओ जेरै जोंनिनो ओ हारि उम जों मा जेरै आसामनि नङा होमबा जेरै आसामनि जों अनगायैबो जों जेरैहाय जोंनि हादरारि नङा होमबा जोंनि हादरसा ना जोंनि हादरस आरो जोंनि हादरमाफोराव बे गेदेर गेदेर माखासे जोंनियाव ओ नाय नायथावथाव नङा होमबा माखासे ओ जारिमिनारि जोंनियाव जायगाफोर दङ। नोंथाङा बै बैफोरबायदि जायगाफोरफोरखौ नों नोंथाङा मोजां मोन मोन
मोनो मानो। बेफोर जायगाखौ आं मोजां मोनो मा बेबो माने माने मिथिंगाजोंनो थाफानाय माने बेफोरबो
ओ जेरैहाय नोंथाङा जोंनि हादरसानि अनगायैबो नोंथाङा गुबुन गुबुन जायगा बेरायफेरदों नामा?
जोंनि हादर सानि होनब्ला आं गुबुनाव बेरायाखै। सानदों माने सानना ल'सो दं।
औ नोंथां औ अब्ला जोङो जोंनि मा होनदो जोङो मोनसे जों मोनथिनो मोनो जोंनि जारिमिनारि खानथि बायदियै जों मोनसे दिडिमापुर नोगोरखौ जों मोनथिना मोनो नोंथां नङा अब्ला
औ।
औ बेखौ बेनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा डिमापुर नोगोरा दे जोंनि ओ
बर'नि बायखेन्दा नोग होननानै बर'नि बाय खोनदा नोगोरमोन होननानै मि
औ औ मोनथिनो मोनो औ। ओ औ नोंगौ जोंनि गोदोनि नोङा होमबा गोदोनि माइबां नोङा होमबा बेयो। दिमापुरा जोंनि राज जा थाग्रा जोङो बेखौ ओ
मोनसे नोगोर आरो ना रासथावनि।
राजथावनि होनो जों बेखौ बिदि जों मोनथिनो मोनो आरोना नोंथाङा दे होनदों नोङा होमबा मिथिंगाखो मोजां मोनोना नोंथां?
नोंगौ।
औ औ मिथिंगाजों दे जों मा होनदो जोङो दावबायनो जेथिया जोङो बेराय ओ दावबायहैगोन अब्ला जों मा होनो जों ओ माखासे दावबायलांनाय हान्थिलांनायाव नङा होमबा ओ नोंथाङा जेथिया हान्थिलाङो अब्ला नोंथाङा एसे माबाफोर उस सुबिदामोन नामा?
उसुबिदा थ'
औ औ औ। सिमब्लो जोङो गोजोन जोङो जेथिया हान्थि लांबाय थागोन अब्ला जों गोजोननाय मोनना नोंथां?
औ ओ नोंथाङा नोंनि गोजोनथाव जायगाफो जायगानि मुंफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा? गोजोनथाव जायगा। मिथिंगाजों गोरोबफ्लेनाय गोजोन्थाव। औ
जोंनि हादोरसायावनो थानाय गोबां जायगा दं
गोबां जायगा दं औ औ नोंथां। ओं जेरै जोंनि मा होनदों ओरै ओ जेरैहाय नै जोंनि मोसानि थाखाय मुंदांखा नोङा होमबा?
नंगौ।
जोंनि ओनसोल हाग्रा मानासनिस औ हाग्रामा जेरै काजिरङा हाग्रामा जोंनि मा होनदो जोंनि गान्दा नोङा होमबा बेनि थाखाय ओ जेरैहाय जोंनि ओ रायमना नङा होमबा सनाथि मोख्रा बेनि थाखाय जों गोबों गोबां जोंनियाव दङ। नोङा होमबा? नोंथां जेरै नामेरि हाग्रामा नोङा होमबा बेफोरबो जोंनि ओ हादरसाया नाङारि नोङा होमबा बेफोरबो जोंनि जोबोर गोजोनथाव। नोङा होमबा नोंथां?
नंगौ
औ
बेयाव गोबां हारिनि लाइफां फोरबो मोननो हायो
औ नोंथाङा मिथिंगायाव मोननाय लाइफांफोरनि मुंखौ आंनो फोरमायनो हागोन नामा
मिथिंगायाव मोननाय लाइफांफोराथ' गोबां दं
औ गोबां औ दे अब्ला आंनो लाइफांखौ फोरमाय
लाइफांआथ' गोबां दंलै
अब्ला बिफां लाइफांखो आंनो फोरमायलां दे बिफांखौ
ओरैनो गाम्बारिफोर गाम्बारि दंफां रायजोबोनो हाग्रायाव सोमलि दंफां
औ
बेबायदिनो गोबां दंफां मोनो थि थासाब दंफां बेबायदिनो
औ
बायदि बाय
साल दंफां थिथा साब सिगुन
सिगुन
नोङा होमब्ला नोंथां औ बे फोरनो जोंनि गुबै नङा होमबा मिथिंगायारि दंफां औ ओ नोंथाङा दोननो ना नोंथांनाव बुंबाय दासिम नोंथाङा फोरमायदों बैफोरखौ जों मा होनदो जों जेथिया बैफोरखौ जोंनिनो ओनसोलारि हायुङारि हा हाग्रामा नङाहोनबा बैफोरनि जोङो मा होनदो बेफोरनि जोंनि ओ बिफां लाइफांफोरखौ जोङो बेफोरखौ जों खहा खालामोब्ला जोंनि जिब जुनारफोरा माबायदि थासारियाव थागोन अब्ला नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा
बेबायदि हाग्रामा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनायाव जोंनाव माने गोबां ओ जाहोन माने
उम खहा जायो उम खहा जायो औ औ मानि थाखाय खहा जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा औ दे
गाहायै माने बेबायदि हाग्रा ओनसोलखौ सेफायोब्ला माने था बेयाव थानाय गोबां जिब जुनारफोरा खस्थ' मोनो माने थानायनि थाखाय थानायनि थाखाय न' माने बिसोरनि थाखुलि गैया जायो माने
औ नंगौ
गोबां दंफां दाननायनि जाउनाव बारहावायाबो गाज्रि जायो।
जोंनि औ।
नंगौ अक्सिजेन दहनग्रायाबो माने खम जालाङो।
जोंना औ।
बेबायदिनो माने बारहावायाबो गुदुं जायो आरो बेनि जाउनाव गोबां। दुंलाबनाय सोमजिनो हागौ।
औ।
बेनि जाउनावनो दिनैसिम माने गोबां दुंथाया बारायबोगासिनो दं माने
औ नंगौ बेनि थाखायनो सरैखान्थि खान्थिखौ माने दिुहुन दिहुननाय जादों आरो ना।
नंगौ।
जोंनि हादरसां हादरसायारि खुंगिरिफोरा नङा होमबा नोंथां।
नंगौ खोनादों खोनादों।
अब्ला जोङो जोंनि सिटिया मिथिंगानियानो मोननाय नङा होमबा बिफां लाइफाङानो जा जोंनि मिथिंगायाव मोननाय जोंनि दाावमा दावसायानो जा नङा होमबा नोंथां जोंनि मिथिंगायाव मोननाय जोंनि बायदि जिब जुनार एम्फौ एनला बायदि गासैखौबो माने जोङो मा होनदों खहा खालामनो नाङा आरोना नङा होमबा नों जाहाथे बिसोरनोबो औ बो बिसोरनोबो जों मा होनो थांना थानो थाखाय जोंनो नां गौ नोङा होमबा बिसोरनो बिफां लाइफां नांगौ जेरै दै नोङा होमबा बे बेजोंनो जेरै ओम गांसो हाग्रा बेफोरजोंनो बेसोरबो माने ओ जिबिफोरा माने थांनानै थायो आरो बेनिखायनो जों सुबुं माहारिया दे जोङो ओ मिथिनांगोन दे नङा होमबा जिब जुनारखौबो जों थांना थानो थाखाय ना ओ बिदि माने गोजोन गोजोनथि होनांगोन आरो माखासे जों बिदिनो जोङो मा होनो दाब दाब जायगानिफ्राय जों निया आरो दावबायनो फैयो नोङा होमबा बै दावबायनो फैनायफोराबो जोंनि मा होनदो ओनसोलखौ जाहाथे जोंनि सोमखोर मिथिंगा जों नोङा होमबा बेजों मानि थासारिजों जोंनिखौ समायफ्लेनाय नुयो नोंगोना नोङा नोंथां।
नोंगौ नंगौ।
अब्ला। थ' जोङो ओ मा होनो बेफोरखौ जों खहा खालामोब्ला जोंनि दाब दाब जायगा ओनसोलफोरनि ओनसोलनि ओ सुबुंफोरा जेरैहाय दावबायनो फैयो अब्ला बिसोरो बेनि आबहावाखौ गोजोन नुनाय नङा नङा होमब्ला बेफोरखौ जों बिफां लाइफां माखासे फोरखौ जों हाग्रा बंगा खहा खालामोब्ला नोंगोना नोङा नोंथां? बिसोरबो जोंनियाव ओं गोजोन थासारिखो माने मोननाय नङा बेनिखायनो जों मानदे जोंनियाव मान जोङो गोख्रों होय ना जोङो बेखौ माने जोङो ओ साबसि खोनै लाखिनाया जोंनि माने ओ सुबुंफोरनि सायाव आरोना जोंनि माहारिफोरनि सायाव बिदि
दोनथ'निसै नामा?
औ नोंथां जोंना समाबो जा बाय अब्ला दे नोंथां। लाखिथ'।